औ नोंथां औ खोनादों नोंथां औ हेलौ
ओं नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादो नोंथां नोंथाङा खोनायाखै नामा आंनिखो
ओ दासो खोनादों ओ नोंथां नोंथाङा दायो फ्रियाव दङना
औ दं नोंथां
आं नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै दिनै सावरायनो नंदोंमोन
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां
टपिकआनो जाहैबाय ओ जोंना आबहावाया गुबुंलेया मा मानि थाखाय मा मा जाहोननि थाखाय जायो बेफोरनि बागै फोरमायना होनो हागोन
अ हागोन नोंथां
ओ
ओ आबहावा गुबुंले जानायाथ' जोंनिया ओ मेन जाहैबाय जेनबा जागा फोरखौ साखोन सिखोन लाखियैनि थाखाय
ओं
माखासे जेनेबा ओ जोङो दाखोर दाला प्लास्टिकफोरखौ ओ जोङो जेराव मेरावनो गारोना बेनि थाखायनो जोंनिया ओ आबहावाफोरा गाज्रि जानो हमो आरो जेनबा ओ दैमा दंग' बिदि फोरावबो जोङो बिदिनो दा दाखोर दाला प्लास्टिकफोरखौ गारोब्लाथाय दै फोराबो जोंनिया गुबुंले जानो हमो आरो ओ माखासे ओ माखासे आबहावा गा गुबुंले
ओ
ओ माखासे जेनेबा आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोना जाबाय ओ गोदोर गोदोर जेनेबा कारखाना गायसननायनि थाखाय गुबुंले जादों आरो
ओ नोंथां
ओ कारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैआ जोंनिया ओ जोबोर गाज्रि ओंखारो जेनेबा मोनामनायफोराबो जोबोर गाज्रि जायो। ओ जायनि जाहोनाव बे मोनांनायखौ जोङो लाबाय थाबाथाय माने जोंनि देहायाबो गाज्रि जालाङो आरोना
उम
बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायदो आबहावा गाज्रि जानायनि बागै
ओ नोंथां जागोन। दायो नोंथां फोरमायनानै होलांनाय बायदि जेरै बिदिनो
ओ गिदिर गिदिर इनदान्स्ट्रि बा कारखाना थानायनि थाखाय बा दैफोराव मैला मैथा गारनायनि थाखाय बा गारि मथर साउन्द पलुसन होनबा बिदिनो बिदिनो कनसार्ट गिदिर गिदिर कनसार्ट बा साउन्ड सिस्टेम बिदिनि थाखाय जोंनाव गोबां दायो आबहावा गुबुंले जानायखौ नुनो मोनदों आरो। नोंथां बिदिनो जोंनाव आरो गोदो गोदाय दै नुनो मोनोमोन जोङो बिफां लाइफां नुनो मोनोमोन। बिदिनो हाग्रा बंग्रा नुनो मोनोमोन दा जोङो हाग्रा बंग्राखौबो नुनो थांला बिफां लाइफां बिदिनो नुनो थांला आरो। गिदिर गदिर बिफां लाइफांबो नुनो थांला दा दानफायनो हमबाय दा बांसिनानो जोंनियाव बिदिनो टाउन सहर जानो हमबाय आरो बिदिनोबा बिल्डिं बा बिदिनो गिदिर गिदिर न' नुनो हमदों बेनि थाखाय जोंनाव आबहावाया गुबुंले जानो हमदों बा जोंनाव गरमनिफ्राय गरमसिन जाबोनो हमदों आरो दा थाना हाय बायदि बिदिनो दुंखावनाय दुंलाबनाय जागासिनो दं आरो दा बेनि थाखाय अखानि बिबाङाबो जोंनाव खमायलांनो हमो। दा दुंबाथाय दुंबाय दा बेनो आरो। जोंनाव ओ आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोना बांसिनानो होनजायो जोंनाव दाखोर दाला बिदिनो जानला मोनला जेराव मैेराव गारनाय बा लैथो बा सागरफोराव जानला मोनला मैला मैथाखौ गारहरनाय बेफोरनि जाउनाव जोङो बांसिन गुबुंले जानायखौ नुनो मोनदों आरो। दा बेफोरखौ जोङो साब सिखोन खालामनांगोन गाव न'आवनो जोङो सावनानै लानांगोन होमबासो जोङो जोंनि आबहावा संरैखाखौ जोङो आबहावा गुबुंले जानायखौ जोङो होबथानो हागोन आरो नोंथां दा जोंनाव दा फैगासिनो दङ बिदिनो गिदिर गिदिर बिल थावार बा बिदिनो थावार लाइन फैगासिनो आरो जों दा बेफोर बेफोरखौ एसे खम खालामनांगोन आरो। बिनि जाउनावबो जोंनाव आबहावाया गुबुंले बांसिन जाबोनो हमदों आरो। बिदिनो अखा खोरोम नाय अखा खोमनाय बा सार'अन्थाइ गावनाय बेफोरखौ जोङो बांसिन नुनो मोनदों आरो। गोदोनि दिनावथ' बारा जि गैयामोन साउन्ड पलुसनबो गैयामोन जोंनाव बिदिनो सिरिमोन। बिनि थाखाय जोंनाव आबहावाया मोजांमोन आरो बिदिनो जों दा बांसिनानो थानो हायि बदि आरो बिदिनो हां थोनो -थोनो मोनो गरम मोनो बिदिनो मोजां बार मोनजाया आरो जों दा बिदिनो टाउन सहर बांसिन जानो हमबाय जेन' आबहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जाबोनो हमगासिनो दं आरो ओजों
औ
माखासे बुस्थुखौ बाहायनो रोङैयाव बा ओ साब सिखोन खालाम रोङैयाव जोंनि आबहावाया गुबुंले जालोनो हमगासिनो आरो नोंथां। दा जोङो बेफोरखौ मेन टेन खालामनांगौब्ला जोङो जोंनो ओ सांग्रां जानांगोन बा जोंनो संरैखा खालामनांगोन हाग्रा-बंग्रा दानफायनायखौ जोङो संरैखा खालामनांगोन बा जोङो बिफां-लाइफां गायनांगोन ओ बिदिनो गामि ओनसोलाव जोङो बिफां-लाइफां गायनांगोन। हाग्रा ओनसोल दानस्रांनायखौ जोङो होबथानानै जोङो हाग्रायाव बिदिनो बिफां-लाइफां गायनांगोन आरो नोंथां। नङाबा जोङो बांसिन थानो हायै बायदि गरमसिन जाबोन हमगोन। जों जोंनि जायगायाव आरो जों थानो हानाय नङा सानसे समाव दुंलाब- दुंलाबनानै जोङो जोंनि बुहुमाव थानो हानाय नङा आरो जों बिदिनो थानो हायै बायदि जाहैगोन।
औ
ओ दा बिदिनो जोंनाव गोदो इन्डास्ट्रिफोरबो गैयामोन दा गिदिर- गिदिर इन्डास्ट्रि फैगासिनो दं जोंनाव दा बेफोरनि थाखायबो जोङो आबहावाया गुबुंले जाबोनो हमबाय जोंनि खाथि खालायाव बिदिनो गोबां गिदिर- गिदिर इन्डास्ट्रि दंफैसै आरो बिदिनो बिनि उखुन्दै बा बेनि गनाय दै, गेस बेफोरनि थाखाय गोबां आबहावाया गुबुंले जाबोनो हमबाय।
औ
दा नोंथांमोननियावबो बेफोरबायदि गिदिर- गिदिर इन्डास्ट्रि दं नामा खाथि खालाफ्राव बा नोंथांमोननियावबो आरो बिदिनो बिफां- लाइफांफोरखौ दानफायजोबदों नामा एवस्रांजोबदों नामा नोंथाङा एसे फरायना होनो हागोन ना?
जोंना गिदोर-गिदेर इन्डासट्रि माने बिदि गैद्राया ओरैनो मोनसे मोनसे इन्डासट्रि गोदान खुलिदों आरो जेनेबा इथा बानायनाय ब्लग इथा बानायनाय बिदि ओंखारदों आर ना। बेहायबो दंफां- लाइफां दंमोन बेखौ दानफाय नानै माने बे इन्डासट्रिखौ बानायनाय जादों आरो।
ओं नोंथां
दाथ' आरो जेनेबा जोंनिया गारि मथरनि अनजिमायाबो जोबोर बांबायना
ओ
बेनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोराबो ओ आबहावाखौ जोबोर जेनेबा गाज्रि खालामो
औ नोंथां नोंथांना माबा अखा हादों नामा मोजां खोनायाखै एसे बोरा
औ हादोंमोन नोंथां औ हादों नोंथां खोनायाखै नामा?
एसे बोरैबा खोना फैदों सावनखौ
औ औ नोंथांमोननि खाथि खालायावबो जेनेबा बिदि इन्डास्ट्रि दं नामा गोदोर गोदोर
ओ जोंनियाव औ इन्डास्ट्रिया दङ होनजायो जोंनियाव बिदिनो गिदिर गिदिर दङ गेसनि इन्डासट्रि दं दा गोबां गोबां प्लास्टिक बा थिंफोरनि इन्डास्ट्रि दं आरो गोबां गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि दं आरो जोंनियाव ओ बिदिनो जोंनि बिदिनो नैजि किल'मिटार बा जि किल'मिटार बिदि गोजानावनो दं आरो
औ
जोङो बिदिनो जोंनावबो बिदिनो गेस मोनामफैयो आरो बेफोरो गेसआ बारफोरजों फैयो आरो बेफोरो बारजों ओंखारोना बेफोर बुस्थुफोरा गासैबो दा बिनि थाखाय जोङो गोबां माबानांबाय आरो दा बिफां लाइफाङाबो खम जाबोनो हमबाय बिनि जाउनाव एसे बांसिननिफ्राय बांसिन पलिउसनाबो गाज्रि जाबोनो हमगासिनो आरो
औ औ
ज दा जोंनाव गारि मथरनि बिबाङाबो बांबोनो हमबाय गोदो गोदाय बिदिनो गारि मथर गैयामोन बिदिनो गारि मथर दंब्लाबो बिदिनो गंसे गंनै बिदिल'मोन।
औ खममोन औ गोदो जेनेबा मैसो गारि मैसो गारिफोरजोंनो सोलियोमोन ना गोदोनि दिनाव मैसो गारि गराइ गारि बेफोरजों
बास गारि गंसे गाहामल' दङमोन आरो जोंनियाव
औ औ
बिदिनो गामि गंसेयाव बिदिनो साइकेल गंफा गंनै थायोमाोन बा स्कुटार गंसे बिदि थायोमोन आरो बेफोरजोंनो सोलियोमोन आरो गोदो गोदाय बांसिनानो बिदिनो थाबायनानै सोलियोमोन आरो गोदो गोदायनि मानसिफ्रा बा मोसौ गारि मैसो गारि बेफोरजों सोलियोमोन दा गारि गारि नङाबानो जाला होननाय बायदि जाहैबाय आरो दा दा बिनि थाखायनो बिनि थाखायनो जोंनियाव बांसिन पलिउसना बांसिन गाज्रि जाबोनो हमदों आरो नोंथां।
औ औ
बिनि थाखायनो जोङो रैखा खालामनांगौ आरो जोङो बोरैबा जोङो। होबथानो हागोन जोङो बेबायदि पलिउसन गाज्रि जानायखौ जोङो बेखौ नाजानांगौ आरो नोंथां दा बेनिखायनो जोङो बेनिखायनो जोङो दा बिफां दानफायनायफोरखौ होबथानांगोन नोंगां आरो जोङो बिदिनो दैफोराव मैला गारनाय बा जोङो। लामा सामायाव मैला गारनाय बेफोरखौ होबथानांगोन नोंथां दा बेफोरनि थाखायबो जोङो। पलुसनखौ रैखा खालामनो हायो नोंथां। दा गाव गाव गाव गाव बिदिनो बिदिनो सावनानै लानांगोन आरो जोङो मैला मैथाफोरखौ गावबा गावनि न'आवनो बिदिनो गारलाबायनो होमबाना जोङो संरैखा खालामनो हागोन आरो जोङो जोंनि बुहुमखौ जोङो पलिउसन जानायनिफ्राय
औ
दा बेनो नोंथां ओ। गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम दा ओ पलिुसननि सायाव रायज्लायनो मोननानै।
औ नोंथांनिफ्रायबो मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ ओं दा उननि समाव बिदिब्ला रायज्लायफिनसै।
औ दे नोंथां।
नोंथां ओं सम मोनोबा। दे होमबा नोंथां औ।
औ दे नोंथां।